हेलौ नोंथां गोदान मोनाबिलिनि हाम्रायनायुखौ नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय नोंथाङा औ औ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दं नामा नोंथां
औ दंमोन नोंथां
औ माने आं एसे नोंथांजों माने न जोंनि बे मटर गारि बायदि सोमोन्दै एसे रावज्लायनो होनो सानदोंमोन ना जुदि नोंथांनो हायो दे आं। औ। अ भुल जागोन नां माब
औ औ नोंथाङा जागायजेनग्रोबा मोजां मोनगौ एसोर।
अ अ गोजोनै थाबाय साबायर आंखौ जागाय जेननो हसै जोंहा माने जोंहा मटर गारिया जोंनि गोदो जिउ राहानिफ्राय नै दासिम माबायदि माने जोंनो हे फाजा होबोदों बा मुलाम्फा खालामबोदों बेनि बागैनो आं एसे बुसथ'नो सानदोंमोन दा औ औ। बिदि गायथ' जोंहा मथर गारि गैयामोन जोंहा बिनि जायगायाव माने आ मैसोनि गारि माबा माबि बिदिसो दङमोन नामा होमबा नोंथां। जायखौ माने बाहाया। नैबे जोंहा जोंनि सोलिबाय थानाय जुगाव जोंहा मटर गारिनि जेबो आंखाल ज बेबो बिफोर दिहुनथाइ दिहुननायनि उनाव जोंनि जिउआव जोबोद जौगानाय फैदों नङा होमबा नोंथां। मदि माने। खम समनि गेजेरावनो जोंहा गोबां लामा हान्थिनो हायो। बेजों लोगोसे आरोबाव माने। जाय सुबुङा माने। जों थाबायनानै जोङो खस्थ' खालामनानै जों मोनहैनो हायो बेखौ जोङो। बे हानि खस्थ' गैयालासे बा एसे समनि गेजेरावनो जोङो बेफोरखौ मटर गारिफोरखौ बाहायनानै। नङा। जोंनि गावनि थांखिसिम बा जे जायगायाव थांगनानै बिस मोनहैनो हायो नङा आरो। ङा औ बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा बेफोरबायदिनो। बेफार फालांगिनि बेलायावनो जा हान्थिनायजों लोगोसे। गोबां बिथिङावनो जोंहा मदद जायो जोंखौ गोबां माने। मुलाम्फा होबोदों नङा होमबा नोंथां बेफोरो औ औ मटर गारिया जोंहा गासै बिथिङावहा जोंखौ मुलाम्फा होनायजों लोगोसे खायसे बिथिङाव जोंहा मोजां बाहायाब्ला। जोंनि खैफिदबो दोङो नुनो मोनस थिग द जोंहा बेफोरखौ जोङो मोजाङै माने। थि खुरथि सालायाब्लाथाय जोंहा। एक्सिडेन्ट बायदि जानायनि जोंहा। माबा जायो आरो खैफोद फैनो हायो बिदिनो। औ बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा बेफोरखौ जोङो बांद्राय बाहायो। ब्ला बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो। बेनि उखुन्द्रिजों औ मैला। जै जोंहा बार मन्दलिनि दैैथाया जोंहा बाङो। बिदुङा बां बेजों लोगोसे बारहावा बारगेरजोंनाय जायो। बिदिनो गोबां खहााबोदों आरो जों जेसेबांखिनि मुलाम्फा द एसेबांनो बिनि खहाबो दङ नङा होना नोंथां। बेफोर मटर गारिफोरा जोंहा मोब्लिबजोंबो सालायजानाय दङ बिदिनो बेटारिजोंबो सालायजा ना गसे पेट्रल बाय गिजल गेजेर बायदिजों सालायजानाय नङा होमबा थारि बेनो बोथ' गारिया हान्थिनायजों लोगोसे माने जोंहा आबाद फालांगि बायदिसिनायावबो जोंहा ट्रेक्टर बायदिसिना फोरा जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होमा नोंथां आबाद मावनायावनो नै दासो जोंहा माइ गायनाय बोथोर बेफोराबो जोंहा बायक ट्रेक्टर बायदिफोरखौ बाहायनानै बा बिस बेफोरजों जोंहा हालेवनानै जोङो जोंहा जोङो आबादखौ जोङो गोरलैयैनो जोङो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ औ बेजों लोगोसे जोंहा माइ गायखांनानै जेब्ला जों बेफोरखौ जोङो हानो बा बेफोरखौ जोङो ओ जाय खौ जोङो जेनोबा ओ जाय माइखौ जोङो हाखांनायनि उनाव बेफोरखौ जोङो साफा खालामनानै बा दानायनिसो जोङो फिथाइखौ आलदा खालामनायावबो जोंहा बे उम खायसे ओ माने बिनि मेसिनफोर थायो नङा होमबा नोंथां बेफोर जायफोर माने ओ बेफोरबो माने इदिनो मथर गारिनि बिदि बिथिंआव गोलैयो बेफोर बेथ' मथ'र गारिआ नङा होमबा नोंथां बेफोर मेसिनफोराबोथ' बेफोर बुंनो थाङोब्ला मथर' गारि बेफोर माने गोबां बिथिंआवबो जोंहा जोंखौ हेफाजाब होयो नङा नोंथां जोंनि ओ औ लोगोसे सेह आरोबाव मटर गारिआव जोंहा बेफोर गो गिलिर गिलिर मुवाफोरखौ जोङो थाबैनो जोङो दैखांना लांनानै जोङो दोन्दों जायगायाव दोनहैनो हायो जायखौ औ जेनोबा जोङो सुबुंफोरा जायखौ दैखांनो हायो जाय गिलिर बुस्थुखौ बा मुवा बेसादानो जा बस्था बा माबा मोनसे जिराद जायखौ जोङो बायनानै जोङो बायनो हाब्लाबाबो जों बेखौ लांनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो नाथाय बेखौ मटर गारिनि गेजेरजों ना जोङो लांनानै दोनहैनो हायो जेरावहाय सुबुंनि देहानिबो माने देहानि बाहाय बाहायनायाबो खम जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
गोरलैयैनो जों देहानि जेबो जेंना गोलैया लासे जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो बेफार फालांगिआव जोबोद बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिनै बेफार फालांगिआवसो जों औ मदथ जादों
औ
औ जोंनि जिउआव लोगोसेनो जोंहा मटर गारि दिहुनथाइ दिहुननायनि जाहोनाव जोंनि बे हादोरनि जोंहा मा होनो बेखौ रांखान्थिआबो जौगादों नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला औ जों गासै बिथिंआवनो नायनो थाङोब्ला मटर गारिनि दिहुनथाइआ जोंनि जिउआव गोबां सालायनो लाबोदोंबा जौगानाय नागोरदों बेफोरखौ जोङो सानै हयै मोजाङै बाहायोब्ला जोंहा जोंनि बारहावायाबो मोजाङै थागोन बा जों बिनि मुलाम्फाखौबो मोनबाय थागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
ओह खहायाथ' थागोन नाथाय जों बेखौ बाहायनो रोङोब्ला बेनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथियोब्ला जों बेफोरखौ मोजाङै बाहायनानै जोङो खहाखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो एसे बिबांनिब्लाबो जों खमायनो हायो नाथाय मुलाम्फाया बांसिन नङा होमबा नोंथां बेफोरनि मुलाम बुंनो थाङोब्ला बांसिनै जोंहा मुलाम्फायानो जादों मानो होनब्ला गोदो जोंहा जिबायदि जोंहा खैफोदाव गोग्लैयोमोन बै खैफोदफोरा दा माने गैया जालांबाय आरो मटर गारि दिहुनथाय दिहुननायनि जाउनाव बिदिनो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा माबाफोर बुंस्लिबनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथाङा जायखिनिखौ बुंबाय बेखिनिया थारैनो नोंथाङा जोबोरखिनिखौनो बुंबाय नोंथांनिफ्रायथ' अ आं जोबोरखौनो मिथिनो मोनबाय आरो आं सानो नोंथाङाथ' गोबां बाथ्राखौनो बुंबाय मटर गारिनि सायाव आं सानो आंहा आरो बुंनो जेबो गैला थेवब्लाबो आं जि खिनिखौ मिथियो बा नोंथाङा जायखिनिखौ बुंबाय बेखिनिनि सायावनो आं एसे बुंनो सानगोन आरो
औ औ
नोंथाङा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मटर गारिया जों मटर गारिया ओंखारनायनिफ्राय जोंहा ओ मानसिनि सुबुंनि जिउआ गोबां माने माबा जादों आरो गुरै जादों गोदो गोदोआव थ' जोंहा मथर गारि बा बिदि जेबो गैयामोन अब्लाबो ओं ओं जेब्लानिफ्राय साखा जायखौ जों सक साखा होनो हुइल होनो हुइला जेब्ला जेब्लानिफ्राय डिसकभार जाबाय अब्लानिफ्रायनो मानसिफोरा माने एसे किउरियास जाबाय आरो माने हमना ला माने बिखौ साखाखौ मादि बाहायगोन जों बेबायदिनो लासै लासै मथर गारिफोरा माबा जालांबाय सोलि बोबाय गोदोआवनोथ' फार्स्टआवथ' बिदि मटर गारि होननो जेबो गैयामोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मा होनो मोसौ गारि बा मैसो गारि बेफोरावनो मानसि फोरा थाङोमोन आरो लोगोसे मा होनो गोदोर गिदिर बुस्थुफोरखौ बिदिनो रोगायोमोन ओम आरो दाथ' गोबां रोखोमनि गारि मथर गोबां ओंखारबाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थावजों सोलियो किसुमाना किसुमाना बेटारिजों सोलियो किसुमाना हमना ला मा होनो इलेक्ट्रिसिटिजोंबो सोलिगासिनो आरो रेलगारि जायखौ बुङो जोङो रेलगारि ओं ओंखारनिफ्रायथ' गोबां गुरै जादों माने मानसिफोरनि माबा फोरा हमना ला जों गोजान गोजान जायगायाव माने जाय गोदोआव माने मानसिफोरा गोजान गोजान जायगाफोरखौ माने नुनो हायामोन बा थांनो हायामोन जायनि जाहोनाव माने मानसिनि जाय मा होनो मिथिनाय केपासिटि बेखिनिया एसे खममोन होननानै सानो आरो आं माने गुबुन गुबुन जायगाजों माने मानसिफोरा बारा मिथिनाय बा बिदि गैयामोन दा जेब्लानिफ्राय जोंहा मथर गारि बा ट्रेन बेफोरो जेब्ला माबा जा बाय दिसकभार जाबाय अब्लानिफ्रायनो माने मानसिफोरा फ्राय गोजान गोजान जायगाफोराव माने गिदिंनो हाग्रा जाबाय आरो दाबसेनि दाबसेनि गुबुन दा दाबसे जायगानि बुस्थुफ्रा माने गुबुन दाबसे जायगायाव सफैग्रा जाबाय।
ओ जाबाय।
जायनि जाहोनाव माने गोदान गोदान बुस्थुफोरखौबो जों नुनो मोनबाय। बा गोदान जायगानि बुस्थुफोरखो जों सोलोंनो मोनबाय बा गुबुन दाबसे जायगायाव जों थांनानै गोबां बुस्थुखौनो सोलोंनो हाबाय आरो हमना ला जों जाय बुस्थुखौ माने गिलिर गिदिर बुस्थुफोरखौ जों रोगानो सुबिदा गैयामोन गोदोआव दायो बेफोरबो माने सुबिदा जाबाय होननानै आं सा सानो आरो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबो थार बाथ्रा। जे सब बुस्थुनिनो मोनसे जुदि मुलाम्फा थायो मुलाम्फा थायो। बिनि खहाबो थायो।
खहाबो थायो ओं।
ओम-ओम जोंहा मुलाम्फा बुंबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबाङानो मुलाम्फा दं खिन्थु बेनि अनगायैबो खहाबो दं जोंहा हमना ला मोजाङै सालायनो रोङा बा बा मोजाङै बाहायाबा गोबां एक्सिदेन बा बिदि जायो एक्सिदेनफोर जाब्ला गो गोबांनिनो माने संसारफोरा माने माबा जालाङो मा होनो दुखुनि जालाङो हमना ला सोरबा गावनि आंगो मानसिफोरखौ खोमानो होनांगौ जायो एक्सिडेन्टफोर जाब ओं ओं। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आबहावा आबहावायाबो माने अखारनाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय थुवाबारफोरनिफ्राय माने गोबां माने जोंहा माबाया आबहावायाबो माने लेथारा जागासिनो दं। बिनि सायाव जों दंफां लाइफां गायनानै बा गारि मथर गारि मथर सालायनायनि माबाफोरखौ माने मोजांके बाहायोब्ला जों माने बिनिफ्रायबो खहा मोननो हायो होननानै आं सानो आरो औ।
औ-औ दाथ' जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां।
आसा खालामो उननि समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा रायज्लाय बावनो मोनगोन होननानै औ। दा गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा जे आंनो सम होलाय औ औ दे दे।
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों।
औ औ दे